हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय। औ अब्ला नोंथांजों आं मोनसे ओ बर' फोरा ओ एम्फौ एनला खौ जोङो बोरैहाय जायो आरो माबोरै जायो? नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों आं सावरायनो‌ हागोन ना नोंथां? औ बर'फोराथ' जेनेबा एम्फौ एनला होननानै बुङोब्ला जों गोबां एम्फौ एनलाखौनो बर'फ्रा नागिरनानै जायो आरो खायसेखौ जों न'आव फि फिनानैबो जायो। नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांनियाव आं बेखौनो सोंनो सानदों जे ओ बोरैहाय बर' फ्रा लाथा बा खांख्राइफोरखौ जोङो बोरैहाय संनानै जायो आरो माबायदि सङोब्ला जोंनि जानाया खहाब गोनां जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ ओ लाथाफोरखौ खांख्रायफोरखौ बोरै जायो मारै हमनानै जायो नङा मोनथां उम ओ लाथाखौ एम्फौ लाथाखौ जोङो हमनानै जाया ओ एम्फौ लाथाखौ जों बांसिन फिसिनानै जायो। अ अ जेरै ओ एम्फौ लाथाखौ जोङो सिखिरि मानै जेनेखि जोङो बै फिथोबनिफ्राय जों बायनानै लाबोयो आरो ओमफ्राय बे फिथोबखौ बायनानै लाबोग्रोनानै ओ एसे मेरला लाना फैयो जोङो फिथोबखौहाय। माने अबे बुन्दा बबे बुन्दि मोनथियाथ'। औ अबे बुन्दा अबे बुन्दि मोनथियाथ'। बिनि उनावहाय बैसोर सिख्रिफोरखौ लाबोनानै ओ जों बिदै दैहोयो ओ बे बिदैखौ दै दैहोखांनायनि उनावहाय ओ जोङो बै फोर बिसिनि बिदैखौ बिराद जोथोनै दोनो साननै सानथामसोआ। बिनि उनाव बै बिदैया लासेैनो एम्फौ जाबोयो आरो फिसा फिसा फिसा फिसा एम्फौ ओमफ्राय बै बै समावहाय जोङो इन्दि इन्दि दंफां होनो नङा होमबा नोंथां इन्दि दंफांनि बिलाइ गोरलै गोरलै सबसे गोरलैसिन जेखौ माने बै गोरलैया जानो हायो। एम्फौ गोरलैया जानो हायो बेखौहाय जोङो होनाय जायो आरो माने बेखौ होनानै जाहाथे बै एम्फौ गोरलैया बेखौ जानानै माने ओ देरथोंसै आरो बेथ' माने बिमाजों जोथोन लाजानाय बुस्थु नङा नालाय जों मानसियासो लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनिखायनो जों बै गोरलैखौहाय बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो। बेनो साननैसो जोङो बि दिनो संग्रायावनो दोनथ'गोन। जि खोबनानै आराम लासे सै लासै दोननानै बिराद जोथोन लानांगौ जायो गोरलै सम नालाय। ओमफ्राय एसे देरलांबाथाय बिलाइया एसे गोरा होलांगोन एसे देरलांबाय थागोन। बिनि उनावहाय जोङो फोरलां खायो फोरलां दख'नाजों खायो आरो। गामियावहाय ओरै औ। एरियाव मानसि खाबाय ओमफ्राय गोजौ गेजेरावहाय औवा थं थं खाबाय ओमफ्राय बेखौ बेवहाय बे दख'नायाव ओरै दोनजाबनाय जायो आरो माने बै जों इन्दिनो जे एम्फौआवनो जे जों आदार होगोन एम्फौआव बायसान्सआव गोगलैयोबा हायाव गोलैनाङा आरो बै दख'नायाव गोलैनानै थाबथायो। बेबायदिनि थाखाय औ औ थाम्फैफोर अरनाय थाखाय बे बासायना लाखियो। बिनि उनावहाय जों बे एम्फौखौहाय माने एसे गोमोन जाबाथाय फ्ल फ्ल फ्ल होनो दां मोननाय लोगो लोगो बै जेनोखि जाजानाय एम्फौसै बाबे फिथोब दैसिगोन बे फ्र फ्र फ्र फ्र फ्र जायो आरो बेखौनो जानाय बेनिफ्रायनो जानाय जाग यैलाङो आरो जोंना। बेनिफ्रायनो जानाय जालायलाङो औ।
नोंथांनिफ्राय आं दिनै औ लाथाखौ बोरैहाय ओ फिसिनानै जायो बेखौ आंनो थांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि जों नि साइदआवहाय नोंथांनि बुंनाय बैसानो जोङो फिसियो। आरो जोंनि नख'राव फिसियाबाबो आं गुबुन फिसिनाय नुयोमोन गोदो आंनि आयं आबौ मुखुब फैसिनायखौ जों नुयोमोन। नोंथां बुंनाय बायसानो मानोना बिनि गाहाय आजार आनो जाबाय इन्दि बिलाइ नङा ओम इन्दि बिलाइखौ जों बांसिन बेनि आदार हिसाबै जोङो होनाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
जोङो खांख्राइ नङा होमबा? खांख्राइखौथ' जोङो आथिखालाव मोनो नांगौ रोखोमनि जों गोदोनि बायसा जों मोननो थांला। मानोना आथिखालाव जोङो टेक टरजों एवनायनि थाखायनो जेनेबा गोबां ना खांख्राइ दुब्लि फोथ फोथाराव थानाय गासैबो बुस्थुआनो जोङो गोमालांनो हमबाय थैलांनो हमबाय। आरो रासायनिक मेडिसिन होनायनि थाखाय गोमालांबाय बिदिनो खांख्राइखौथ' जोङो जेनेबा सोरबा सबाय ओंख्रिजों आरो जोङो बांसिन जों मैथा ओंख्रिजों बांसिन जानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां? मैथाजों जों जायोब्ला बांसिन गोथाव मोनो। आरो बेखौ जोङो ओ जायो अब्ला जोंनि देहाखौ मोजां गोग्गो मोनो आरो जोङो गेदेर जेरै खांखा फ्राया जोबोद गोबां दरननि दङ नङा होमा दुब्लियाव थाग्रा खांख्रिइया आलादा आरो दैसाफोराव थांनाय खांख्राइया आलादा जेरै दैसानि खांख्राइ गिदिर गिदिरखौ जोङो जायोबोला जोंनि देहाया मोजां थायो होननानै जों मिथियो नङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनि थाखाय मोजां आरो जन्दिस ओरैबायदि गायो होननानै खोनादों जों गोदोनि फ्रायनो बेफोरखौ अब्ला आं नों नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो सानबाय दे जोंदि एम्फौ एनला जायो आरो इउ एमफौ एनला जानायनि अन बै आरो जोङो मा मा एम्फौखौ जाबावो जेरै एम्बौखौ जायो नङा होमबा नोंथां एमबौ आरो मा मा ओंख्रि ओं माबायोेि जिर एबा एमफौ एनलाखौ जों जाबावौ नोंथाङा एसे फोरमायना होना
एम्फौ एनला होन बावबाज जोंहा मेरला रोखोम जों एफौ एनला जायो जेरैहाय गुमा गुमाखौ जों जायो आरो गुमाया मेलला मे ल ला रोखोम रोखोमनि दङ आरो आरो बेजों सिंखावरि बेफोर दङ गां जेमा औ रलाय आं बुंनो नागिरदों नों मानो जों मारौ जायो आं दा बेखौ खोन्थानो नागिरदों आरो गान गांजेमाखौ जोङो दैयाव मोननाय जायो आ बेखौहाय दैज्लाङाव मोनो औ दैज्लंआव मोनो मेसेङाव मोनो मेसेङाव ओरैबायदियाव मोनो जेनेबा नास सारनाय जायगायावहाय बावबा बिलो दङ। दैया रानहांबाय बेयाव मानसिफोरानो ना हमनो थाङो मुस्रि लानानै ना बोहैयो नङा होमबा ओ फानाल फोर बिराद दङ बे फानलफोर थानायाव बांसिन मोनो होननानै आं खोनादों आरो आंथ' थांफेराखै ना बे गांजेमा बोनायाव नाथाय आं गांजेमा हमनानै लाबोनायखौ गामियावहाय नुनो मोनो। आरो माने बिसोरो मा
ओ-ओरैनो नोंथां गांजेमाखौ माजों जायोबा गोथाव मोनो।
अ गांजेमायाथ' ओंख्रि जाजाग्रा बुस्थु नङा साला जाथारोबा जागोन खिनथु गांजेमाया जाहैबाय नोंथां बाथोन बाथान जाग्रा औ औ जेरैहाय जोलाया मोदोमसिनो जाहैबाय गांजेमा जोलाया फिसासिन जायो आरो मोदोम सि जोङो जायो ओमफाय आरो ओमफाय आरो जेनेबा जोंहा मा बा अ दानाया फैबाय बेयो गावरिमा अ सिंखावरि सिंखावरि गावरेमालायनो
औ बेखौबो जों एखे रोखोमनिखौनो जायो नङा होमबा नोंथां जेरै सानि बिखुं बाख्लाखौ जों गारनाय जायो औ बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो बाथोन हिसाबै जानाय जायो। बेखौ जोङो ओंख्रि हिसाबै जोङो जानाय जाया नङा होमबा नोंथां? बिदि औ औ ओंख्रियाव होफानानै जानाय जायो आरो जों ओंख्रि होनानै जायोबा नोंथां जोंथ' ओंख्रि होनानै जायोबा जों साम' नङा होमबा? जोंनि खायद' साम'खौ जों सबायजों बो जानो हायो लावजोंबो ज जानो हायो नङा ओमबा गिबियावनो जोंङो साम'खौ जों ङो ओ दैयाव सोमहाबनानै जों साननै सानथाम बिनि उनाव जोङो बेखौ लेट थ्राखौ खिगार होखांनायनि उनाव जोङो साफा सुखांनानै जोङो बिनि खिथुखौ दानस'नाय जायो नङा होमबा? दानस'नानै आरो बिनि खुगाखौ एख्ल'नानै होनाय जायो आरो नङा होमबा बिनि उनावसो जोङो बेखौ जोङो गोरलै बिनो जों सोबख'नानै जों बिनि सिङाव थानाय जियो जोङो बेयो सिङाव थानाय मोदोम बेखौ जोङो जानो हायो नङा ओमबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनबा जायोब्ला मेगना मोजां थायो होननानै जों मिथिगौ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयो जोंनि देहायावबो गोनां होननानै बोराय बुरैफ्रा बुंलांदो जों बेखौ दिनै बिजिरनानै प्रुभ खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां? थेवबो जोङो बर'फोरा जोङो साम' ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो लोगोसे एम्बुखौबो जायो साफ फा सानै मानसिफोरा नङा होमबा? गोबां गोबाङानो जाया। गोबाङानो जायो। बेफोरबो जोंनि खायद' आरो जेराव जोङो दुब्लि फोथाराव मोनो। जेरै जोङो बोरबाय होननानै बुङो नङा होमबा बि फाङाव थाग्रा बे बोरबाया बेफोरो जेनेबा बेफोरखौबो जोङो जायो जेब्ला बैसागो मोनफैनायनि सिगाङाव बिलाइ गोरलै ओं रोदोमहांगोन। अब्ला बि सोरो बे समाव बिसोरो उरायलां बायो आरो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो जायो। बेखौबो जों जायो आरो लोगोसे जोङो बिफांफोराव जोङो सेवनानै थानाय बिफाङाव जेनेबा उइ रखम जेनेबा जोङो गुन्दि खाला होननानै बुङो जायखौ नोंसोरनि साइदआवहाय मा होनो जोंनि गुन्दि खाला होननानै बुङो। औ गुनजेर औ। गुुनजेर गुन्दि खाला बिदि होननानै बुङो। बेखौबो जोङो ओ सोरबा थावजों एवनानै जे बेखौ फ्राय खालामनानै जायो। खायसेया बाथोनबो जानायखौ जों नुदों आरो गो बे बेफोर। दासिमबो अब्ला आरो नोंथांनि सायाव दा माबाफोर नलेजाव दङ नामा जे बर'फ्रा आरो मा
नोंगौ बे गुनजेत बर'नि बिथोरावहाय एम्फौ जानानै एम्फौ जायो होननानै जुदि गुनजेतनि मुं लायाबाथाय बियो माने जोबनाय नङा आरो इनकमप्लिट जागोन आरो बुस्थुआ। दा जोङो गुनजेतखौहाय ओ माबा सजना बिफांफोराव दानख'नानै जायो। सज'ना फिफांआवहाय जेब्ला ओ बेयाव खिलानाय खिनाय बाय दि नुयोना मोनसे बे खिनाय बाय दि जों नुबाथाय जों मोनिय' अबेयाव गुनजेदा दं गुुनजेदा जानानै बेखौ खिगारबाय। थारमाने ओमफ्राय जों बेवहाय गुनजेतखौ बेखौ दानखनाय जायो आरो दानखनानै जों जायो। आरो जानाया जों एवनानै आरो गुनजेरखौ जों खि गारा गुनजेता खि गारजाग्रा बुस्थु नङा। दा आंनि मोन्थिनायावहाय ओमफ्राय बेखौ जोंङो जौ जोंहाय जौ गिसि फोरजोंहाय गामिनि बोराय-बोराय गागि-गागि मानसिफोरा जायो ओमफ्राय जों उन्दै-उन्दैफोरनो बा खुदिया गथ'फोरनो बिसोरनो ओरैनो गोजा जाहोयो आरो।
औ नंगौ आरो लोगोसे नोंथांनि नलेजाव दंना गैयाथाय जोंङो खुसेंग्रा होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा खुसें बेखौ बेखौबोदि बर'फ्रा जेनेबा जायो नङा होमबा बेखौबो थावजों एवनानैनो एव फ्रामनानै सोरबा बाथोन जागोन सोरबा ग थायैनो जायो नङा होमबा नोंथां बेबो जोंनि देहानि थाखाय जेनेबा जाजाग्रा आ दार आरो जों मानसिफ्रा जायो आरो बर' फोरा बेफोरखौबो नङा होनबा अब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि एमफौ एनला जानानै रायलायनाय टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय